औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
हेल
खोनायाखै नोंथां खोनायाखै हेलौ।
हेल
खोनायाखै नोंथां। हेलौ
हेल
औ खोना दोंना खोनायाखै नोंथाङा? आंनि बुंनायखौ खोना हैदो ना? आंनि बुंनायखौ खोनाहैदोंना नोंथां?
हेल
हेलौ
हेल
औ खोनायाखै हेलौ।
हेल
खोनायाखै नोंथां।
खोनायाखै नामा? हेल
खोनायाखैथ। आं खोनाफैदों नोंथां। आं खोनादों हेलौ।
हाल
हेलौ हेलौ
सलिद मानो खोनाया?
खोना हैयाखै नामा?
हेल
खोनाहैयाखै।
ओहो खोनाया र दानाङा जालाबायनाय जाला बायनो हागौ। हाल हाल।
हेलौ
हाल
हेलौ खोनाबायना? खोनायाखै हेलौ।
हेल
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनायाखै नामा हेलौ
हेलौ
हेलौ एक मिनिट थांबाय नोंथां
हेलौ
खोनायाखै
मा खोनाया
मिथिला मायबा जाबाय दां
बेमार जालायबाय
मायबा जाबाय
बेमार जाबाय बेमार जाबाय दाना हरफिन
दे दान माबाया थांखाया दाससा थांखाया थासासोआ थांखाया दान हर साबमिटल खालामा साबमिट जाखाया